औ नोंथां अ खोनादों ना
औ खोनादों नोंथां
औ ओ नोंथांनिसिम गोजोन फुंबिलिनि गाहाम हामलायनायखौ जासिहरनाय थाबाय नोंथां
औ आंनिफ्रायबो नोंथांखौ जासिहरनाय थाबाय दा बिदिब्ला नोंथां जोङो ओ उन्दै समनि गेलेनायनि सोमोन्दै एसे रायलायनो नामा
औ औ नोंथां
औ मा मा खेला गेलेनाय जायोमोन बेफोर खेलाखौ माबायदि गेलेयोमोन बेफोरनि सोमोन्दै एसे रायलायनि रोना जों
औ नोंथां
औ दा ओ नोंथाङा उन्दै समावहाय मा मा खेला गेलेयोमोन बेफोरखौ खोन्थानो हागोन ना
औ नोंथां हागोन ओ बिदिनो जोङो उन्दै समाव गोबां खेला गेलेयोमोन बिदिनो नासकुटि मारबल आरो काबादि ओ रेडि बे फोरदि बायदि बायदि खेलाफोरखौ जोङो गेलेयोमोन आरो गोदो उनदैयाव औ बिदिनो उन्दै समावथ' जों जेबो साननो हनो एख' मिथियामोन नालाय बिदिनो गेलेनानैनो जोङो जोंनि गोसोफोरखौ खुसि खालामनानै लाखियोमोन आरो बिदिनो औ नोंथाङा मा मा खेल औ नोंथाङाबो मा मा खेला गेलेमोन एसे फोरमायनो हागोनना नोंथां
आङो ओ आङो बारबल गेलेयोमोन नासकुटि गेलेयोमोन ओमफ्राय सिप्रेट गेलेयोमोन गलला होननाय गेलेयोमोन आरो ओ
औ
सिउ होननाय मोनसे खेला दंमोन बेखौबो गेलेयोमोन ओमफ्राय फिथथु ओ होननायबो मोनसे दंमोन बेखौबो गेलेयोमोन आरो ओ गोबां खेला दंबावो जायफोरनि मुंफोरा दा ओ फैजोबाखै दा ओ नोंथाङा ओ बे फोरनि ओ दा नोंथाङाथ' गोबां खेला गेलेबोबाय नङा होमबा?
औ औ
औ दा बेफोर खेलायाव बेफोर ओ बबेबा बबेबा खेलाखौ माबायदिहाय गेलेयो बेफोरनि सोमोन्दै एसे खोन्थानो हागोन ना आंनो
औ नोंथां ओ बिदिनो जोङो नासकुथि गेलेयो माबायदि गेलेयो होमब्लाथाय जोङो नासकुटि गेलेनो थाखाय जोंनो अन थाइ नांगोन अन्थाइ फिसा फिसाफोरखौ समान समान रोखोमनि जोङो नागिरनानै लाबोग्रोयो फार्स्टआवनो ओ बिनि उनाव गरबा गरबा सो लाबोयो गरबा लाबोनानै जोङो बेखौ गेलेनाय जायो आरो नासकुथि गेलेनो थाखाय अनथाइ नां औ औ बिदिनो ओ रेडि गेलेनो थाखायबो जोंनो ओ हा हाखौ जोङो जावनांगोन बिदिनो बाखस बायदि ओ बिदिनो खैजोन औ खैजोन गेलेयो ओइजोननि हिसाब माबानानै जोङो रि दाननाय जायो आरो हायाव
औ।
औ नोंथाङाबो मा मा खेलाखौ माबोरैहाय गेलेयो एसे फोरमायदो नोंथां।
ओ आं गिबियावनो पिटु गेलेनाय होननायखौ खोन्थाग्रोनोसै।
औ।
जोङो मोनसे बल बानायनानै लाग्रोनांगौ आरो बेनि उनाव जोङो ओ मोनसे थुख्रा इदि दसथासो हयथ'बा माने जेसेबां जेसेबांखि बानायो आरोना बेखौ ओ जोङो सेन्देल सेन्देलनिफ्रायबो बानायनो हायो सेन्देल बे गानग्रानिफ्राय बोराय सेन्देलनिफ्राय जों हास' हास' बेफोर बायैसा थुख्रा बानायो। हयथ'बा जोङो ओ काट लायो हयथ'बा जों अन्थाइ लायो दाब्ला दाब्ला
औ।
बे ओमफ्राय बेनि उनाव जोङो बे सिलेक माबा सायख'यो आरो। मानसिफोरखौ ओम माने मोननै टिम बानायो मोनसेया जाबाय बल खुबैग्रा मोनसेया जाबाय बल मोनसेया जाबाय बे माबाखौ पिथु गेलेबा माबाखौ मा होनो। बे जाबग्रा आरो अन्थाइ हयथ'बा बेसे चेन्देलखौ जाबग्रा मोनसे औ बेयावहाय जोङो ओ माने बे अन्थाइजों जोङो माने बे जाबग्राफोरनि टिमखौ जोङो खुबैनांगौ आरो बेअन्थाइ ओमफ्राय बे बाला नांबाथाय बे आउट जायो आरो।
औ औ। आरो बिदिनो औ। दे बुं ने
दा नोंथाङा सिप्रेट फट' गेलेफेरबाय जानांगौ
आ अ अ।
औ नोंथाङा एसे फोरमायनो हागोन नामा माबायदि गेलेयोमोन नोंथांमोनहा बेखौ
औ नोंथां आंथ' दा ओरै गोसोआवबो गैला बिदिनो बे खेलाखौ बिदिनो ओ जेन'बा खासे सासे मानसिया एसे जेन'बा सासे मानसि थायो बेयो गासिखौबो जेनेबा थाखुमा जोबनाय मानसिखौ नागिरनानै दिहुननांगौमोन आरो
औ
औ बिदिनो गोबां खेला दंमोन आं गोसोयाव गैजोबला आरो
औ औ जों बेफोर ओ खेलाखौ गेलेनानै जोबोद माने गोजोननाय मोनोमोन आरो नङा कि होमबा औ दा ओ नोंथाङा औ दे बुंलाय नोंथां
ओ बिदिनो गोदोनि गोदो आरो गोदोनि गथ'फोरजों आथिखालनि गथ'फोरजोंथ' दा गोरोबलायनायानो जाला नङा होनोमबा नोंथां बिदिनो आथिखालावथ' गथ'फोरखौ जों गेलेनायखौनो नुनो मोनला गोदोनि बाइसा
औ दानाथ' गासिबो मबाइल फनावसो गेलेजोबो नालाय
औ
दा ओ बेफोर खेला खौ नुनायानो जाला आरो
औ औ आथिखालाव दा बिमा बिफाफोराबो मबाइलफोरखौ हेंगारना होनाय जाबाय नालाय गथ'फोरनो बिनि थाखायनो गथ'फोरा मबाइलखौनो बांसिन नायनानै गेम गेलेनानै मबाइलावनो बांसिन थानायखौ जों दा नुनो मोनबोदों आरो
औ
औ
बेनिखायनो जोंना दा गथ'फोरा बांसिनानो माने गोदोनि बायसा मिलायलाय दा आरो ज' ज' थानाय गैला आरो दा बांसिनानो माने हार हारसिं हारसिंहाय न' सिङावनो गेलेनाय जाजोबबाय आरो गासिबो
औ
आरो जों गोबां खेलाफोरखौनो माने बावबोजोबबाय आरो
औ औ नंगौ
औ
बिदिनो ओ गोदोहाय जोङो बिदिनो उनदै उनदै ज'मा गथ'फोर लोगो नांनानै बिदिनो ओंखाम-ओंख्रि गेलेनाय होनो बेखौबो गेलेयोमोन आरो ज'मानो औ औ नोंथांमोननि ओ नोंथांमोना माबोरैहाय बे ओंखाम ओंख्रिखौ गेलेयोमोन नोंथाङा एसे बुंनो हागोन ना नोंथां?
औ हागोन नोंथां जों उनदै समावहाय जोङो बिफोरबायसानो ओ जों गोबां मानसि दंमोन नालाय गोबां जोंना लोगोफोरा गो बहुद गोबां थायोमोन जोङो राननानै लायो मोन आरो गासिबो सानै सानै ह ओ हिसाबै जोङो ना लायोमोन सोरबा सोरबा दख खानि जायोमोन सोर बा बे ओ सोरबा दखानि सोरबा बेफोरबायसानो बि बे औ मेगं फानग्रा बेफारि आरो आलासि जानो थांग्रा बिदि
औ
बिमा-बिफा आरो स सोरबा हुवा हिनज जावबो जायोमोन आरो जों माने बेफोरबायसा रानलायना लायोमोन बेनि उनाव जों जोङो बिदिनो ओंखाम-ओंख्रि गेलेयोमोन बिदिनो बेदर बायनो थाङोमोन बिदि आरो ओ आलासि जानो थांलायनाय बेफोरबायसा गेलेयोमोन आरो
औ औ औ ओ उनदै स समाव नोंथाङा गेलेनानै माबायदिहाय मोनोमोन नोंथां?
उनदै समनि बाथ्रा बुंनो थांबा बे समा जोबोद आलदामोन आरो आं बे सम खौहाय जुदि ओ थांफिननो हायो अब्ला आं बे समावनो थांफिननो लुगैयो आरो मानोना बे ए जेबो साननाय हनाय गैयामोन मानोना जोंहा जेबो साननांगौ गैयामोन इयुननि खोथा जों जों माने दिनैनो दं दिनैनो दिनैनि बागैल' सानोमोन आरो जोङो
औ
उम जोबोद गोजोननाय मोनोमोन
औ जेसेनो जेसेनो गेदेर जाबोयो एसेनो ला लाइफ नि थाखाय सानो नङा होनबा इयुननि
औ औ नंगौ नोंथां
बेनिखायनो उन्दै समानो जोंनि थाखाय बेस्ट आरो मोजांसिन आरो उन्दै समावनो गेलेयो औ गेले जा था लों बिदिनो औ
आं सानो ओ जोंनि बे जोंनि बे उन्दै समानो माने जोबथा बेफोरबायसा गेलेनाय सम बायसा मोनना लाब बाय आरो मानोना गोबांखौनो आं बेफोरबायसा गेलेनाय नुला नालाय
औ औ नंगौ ओ नोंथाङा दा ओ गोदोहाय मा खेलाखौ बांसिन गेलेनानै मोजां मोनोमोन नोंथाङा?
आं गोदो बांसिनखौनो ओंखाम ओंख्रिखौनो बांसिन गेलेना मोजां मोनोमोन आरो नासकुटि गेलेना बांसि मोजां मोनोमोन आरो ओ आरो गोबां खेला दं बेफोरनि मुं नामफोरानो आंनि साननायाव फैयाखै एनिखायनो दोन थ'नाय जाबाय आमस
औ
उम। दा नोंथाङा माबे खेलाखौ बांसिन गेलेयोमोन नोंथाङा।
औ नोंथां ओ आंबो बिदिनो नासकुटि। खौनो बांसिन गेलेनो। गेलेनो मोनबोदों आरो गोदोहाय। बिदिनो जमा लोगो नांनानै। गेलेबाथाय मोजां मोनो नालाय बिदिनो नास कुटिखौनो गेलेनानै बांसिन मोजां आरो नोंग थाङा मार्बलखौ माबोरै बेहाय गेलेयो एस दे बुंनो हागोन नामा नोंथां।
औ हागोन नोंथां आं। बावनासो दंमोन। जों मालबरखौहाय ओ। गु ओ बे गुदुङाव सोनाय। गेलेयोमोन आरो थिनुबो गेलेयोमोन।
औ।
माने बेखौ जोङो। ओ मारिनानै गुदुं खाथियाव जायना थायो हयथ'बा गुदुंङाव जायना हाबो बेनो फार्स्ट गावग्रोनो मोनोमोन आरो।
औ औ नंगौ।
औ आरो। माने गोबां माने। बेलेग बेलेग। माबायाव गेलेयोमोन आरो जोङो। होम।
ओ ओ बिदिनो ओ बाकस इदिनो गोदो मायबा मायबि बिदिनो नाम-बो दोंसोमोन आर' बिद दिनो गेलेनाय जायोमोन आरो मालब'रफोरखो गाव ओ आरो नोंथांङा फैसा होननाय गेलेफेरदोंना नोंथां।
फैस-फैसा औ औ। औ गेलेनायाथ' गेलेदोंना? नाथाय नों नोंथाङा ब बैबा मोनसेखौ बुंदों आं हमनो हायाखै मानोना जोंना गोबां खेला दंमोन बेफोर बायसा।
औ नोंथां बिदिनो दागा देनायबो दं बिद बिदिनो ओ फैसाजों फैसा देलायलायनायबो दं बिदिनो औ नोंथाङा गेलेफेरदोंना फेराखै?
औ गेलेदों नोंथां आं गेलेदों जोबोद मोज जां नाङोमोन माने बे खेलाखौ औ माने जाय देरहायो बे रां खौ मोनो आरो जायजेनो बे राद थांजोबो आरो नान
औ औ नंगौ ओ जोंना बिदिब्ला नोंथां समाबो जाबाय नोंथां
औ नंगौ नोंथां नंगौ दे बिदिब्ला
थां
औ